हेलौ नों खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
औ नोंथाङा फ्रि दं ना?
औ औ फ्रियैनो दं
आं नोंथांजों आबाद मावनायाव सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन।
औ औ
अ नोंथाङाथ' बर'फोरनि आबाद मावनाय होननायाव मोजां मिथिखायो जेरै बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो गावसिनि जिउखौ माने खुंनो थाखायहाय आ आबादखौनो मावजेनदोंमोन बिसोरो ओ आ बिसोरो गोरान खेथि आरो जेरै माइ दैज्लाङाव मावनाय बेफोरबायदि आबाद खौ नुनो मोननाय जायो बेफोरबायदिनो माने बर'फ्रा गोदो गोदाय गोदायनिफ्रायनो गावसिनि जिउखौ जेनेबा खुंनो थाखायनो माने आबादखौ मावजेनदोंमोन नोंथाङाथ' मिथिखागौ जानांगौ बिसोरो माने ओ ओ गावसोर जानो थाखायबो आबाद मावनायजों लोगोसे ओ संख्रि बानलु माने संख्रि बानलु बिसोर बायनो मोननो थाखायबो माने बे बेफोर आबाद मावनानै फाननायखौ नुनो मोननाय जायो। बेफोरबायदिनो बर'फोराहाय माइ आबाद आर बेफोरनि अनगायैबो माखासे मैगं थाइगंनि आबाद मावनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। नों-नोंसिनि जायगाथिंहाय आबाद मावनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ नोंथां अ जोंनि जायगाजों आबाद मावनाय होनो। अब्ला जोंनिजोंबो माइ आबादानो गाहाय होनजायो। बर'फोराथ' माइ आबादखौनो गाहायै मावखायो थेवबो बिनि गेजेरावनो जोंनि गामियावबो जोंनि जायगायावबो माने माइ आबादखौनो मावो माइखौनो ओ गुदि आबाद महरै दैज्लाङाव बांसिन मावनाय जायो। दैज्लाङाव औ अखानि दैखौनो नेनानै मावो। बेनि उनावहाय जोंनि जायगानिखौ नायोब्ला बुंनो हायो। ओ दासिमाव बिगियानारि बेबायदि ओ आइजें बाहायनानै जेबो आबाद मावनायखौ नुनो मोननाय जाया बुंनो थाङोब्ला दोरों गोदोनि दोरोंजोंनो एसे खारनायखौ नुनो मोनो बिगियाननि ओ बिगियाननि बे जुगजों गोरोबदों होनोब्ला खालि बे ट्रेक्टर बेफोर फैनायानो आरो ओमफ्राय रासायनारि हासार बेफोर बाहायनाया दा सोलिगासिनो । जायो बिनि अनगायै उम गायनाय हालौनायफोराव बे मानसियानो बांसिन होनजायो आरो ओमफ्राय बेनि उन अनगायै माइ आबादनि अनगायै बुंनो थाङोब्ला फाथो आबाद मावो । फाथो आबाद बेनिफ्राय बेसर दालि बेफोरखौनो गाहायै मावो आरो । ओमफाय सम सम सबाइ सबायफोरबो मोननाय जायो बिनिफ्राय मैगं थाइ गंनि आबाद होनोब्ला गोरान आबाद महरै आलु ओमफ्राय ओ बिदिनो मे सिंनि लेस्रा बिदिनो ओ
गोबां दं आरो बेफोरखौ मावनाय जायो टमेट' बायदिसिना बेफोरखौ ओमफ्राय बानलु बानलुखौ मावनाय जायो ओमबाबो । ओ माने बेबायदि बिजनेसनि माबाजों दासिम थांनाय नुवाखै आरो जोंनि जायगायाव मावनानै । ओरैनो न'आव जानो थाखाय माव वो ओमफ्राय खाथिनि ओ टाउन सहरफोराव लांनो थाखायल' फाननाय जायो । बेबादि माने मा होनो बेखौ बि उम बिजनेसनि माबाजों मावाखै आरो नोंथांमोननि जायगायाव दा माबायदि माव मावो आबादखौ?
ओ जोंनिथिंथ' नोंथां बुंनो थाङोबा माने गोरान खेथिखौनो बांसिन मावनाय जायो माने माइफोरखौ माने गोबां मावनाय जानायखौ माने नुनो मोननाय जाया आरो माने जोंनिथिंजाय माने गोरान खेथि मावनानैनो गावसोरनि न'खरखौ दैदेननाय बेफोरबायदिनो माने रा दावगालांबाय थानाय गोदान खेथि मावनानैनो बेफोरबायदि माने रांखान्थि थाखो वबो माने दावगालांनायखौ गोरान खेथि मावनानै नुनो मोननाय जायो । बेफोरबायदिनो माने ओ दैज्लांनि जेरै माइफोर माइफोर माइ आबादखौ माव माने गोबां नुनो मोननाय जायो आरो आरो गोरान खेथि होननानै बुङोब्ला जेरैहाय माने दैज्लां आरो मेसेंनि माखासे माने आबादफोर थायोना बेफोरखौनो मावो आरो दैज्लां आरो मेसेङाव बेफोरबायदि ओ जेरैहाय
औ
गोरान खेथिफोरा जेरै गासिखौबो बेफोरखौ मावनाय जायो जेरै- क बि, आलु, फान्थाव, जिंखा, बहल, लाय, लाफा माने बेफोर गासैखौबो माने आबादखौ मावनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो गाहाय ओ जोंनिथिंजाय माने दाथ' माने बेफोरबायदिनो सिगां जेरैहाय मोसौजों हालौवोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि मोसौ जों हालवनायखौ जोंनावबो नुनो मोननाय थांला माने गासिबो जेरै गोदान मुगानि ट्रेक्टर बायदि फोरजोंनो माने हालेौनानैहाय बेफोरबायदिनो आबादखौ मावनाय नुनो मोनो आरो । बेफोरबायदिनो ओ बेफोर आं होनाय जेरै फान्थाव कबि आलु बानलु बेफोर मावनाय बेफोरनि अनगायैबो जेरैहाय ओ थासोमलि बायदि आबादफोरखौबो मावनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेफोरबायदिनो ओ दानि बुंनाया आं जेरै ओ गोदो जेरै मोसौजों हालौवोमोन मोसौआनो गाहाय मोन गोदोथ' आबाद मावनायाव मोसौनि माने गोनांथि या गोबांमोन नालाय नाथाय आथिखालाव मोसौ मानज बेफोरबायदिनो मो सौ फिनायखौ आथिखालाव नुनो मोनो थांला नुनो मोनो थांलाय बेफोरबायदिनो जेरै समनि आंखलावबो रावबो नायनो बेफोरबायदिनो मोसौफोरखौ खाहैबाय थानायब बिदिनो गांसोनि आंखालावबो हा हु जेनेबा बां गोबां गैयनि गासैबोथ' दा आथिखालाव माने आबादखौ मावो नालाय बेफोरबायदि माने अ' मोसौफोर खानो जायगा गैयिनि जाहोनाव मोसौफोरखौबो माने लानायखौ गोबां नुनो मोनला बेबायदिनो मोसौ गैयिनि जाहोनावनिबो गोदान मुगाबो गोदान मुगा जेरै फैनाय लोगो लोगोथ' गोदान मुगानि गोबां जेरै गोदान मुगाजों दिहुन जानाय ट्रेक्टर बायदिफोरखौथ' नुनो मोननाय जासै नालाय बेफोरजोंनो माने बेफोरजोंनो हालौवनानै जोङो हालेवनानै आबाद मावनायखौ आबाद मावनायखौ नुनो मोननाय जायो । हेल' नोंथां खोनादोंना अ बेफोरबायदि माने आबाद मावनायखौ नुनो मोन जायोसै आरो
औ
नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानबावगोन
औ नोंथांमोननिथिंथ' गोरान खेथिल' मावो होननानै बुंदों गोरान खेथि मावनायनि गेजेरजों जों माबाफोर माने फालांगियारि माबा जेनेबा बिजनेसनि माबाफोर सुबिदाफोर दं नामा
औ नोंथां दं माने औ नोंथां माने जोंनि जायगायावहाय माखासे माने गोबां माने गोरान खेथिखौ मावनाय जायो बेफोरनो जोंनिथिंजाय माने माखासे फालांगिरिफोरबो दं आरो ना बेफोरबायदिनो माने होजोंहाय ओ बेफोरबायदिनो जोंना माने अरुणाचल खाथिबो जायो नालाय बेफोरबायदिनो अरुणाचलाव लांनानै माने बेफोरबायदिनो माने ओ मैगं थाइगं बायदिफोरखौ माने फानहैनो गोबां माने गोबां मोजां जायो होननानै बुंनो हायो आरो बेफोरबायदिनो फालांगि होननानै ओ गाव गावबो माने जायोबा आबाद मावो बिसोरबो माने गाव गावनो माने हाथाय बाजाराव बिदि फाननायखौबो नुनो मोननाय जायो आरो बेफोरनि अनगायैबो मालाबा बिदिनो समनि आंखालाव आरो बेफोरबायदिनो मालाबा समनि आंखालनि गेजेरजों माने गुबुन गुबुन बेफारिनो गुबुन फालांगिरिनो फानहरनाय जायो आरो बेफोरबायदिनो ओ बांसिन माने ओ गाव फान एबा मुलाम्फाखौ गोबांसिन मोनो नालाय बेनि थाखायनो गावनो माने हाथाय बाजाराव थांनानै फानहैनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो ओ बेफोरबायदिनो फालांगिरिफोराबो माने माखासे फालांगिरिफोरा बेफोरबायदिनो बैसोर आबादारि फोरनिफ्राय बायनानै लांनानै जेरै बेफोरबायदिनो माने हाथाय बाजाराव बिसोर बे गावसबो अरुणचल आं दंना नोंथांनि सिगाङाव उनावसर खाथि जायो बेफोरबायदिनो लांनानै माने फानहैनानै गोबां माने मुलाम्फा मोननायखौ बिसोरबो माने फालांगिफ मुलाम्फा जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो
औ
नोंथांनिथिं ओ नोंथांनि जायगायावबो बेफोरबायदि बेफार फालांगिफ्रा माने सोलियो नामा जेरै आबादनि गेजेरजों
औ औ । गिबियावनो बुंखादों आङो ओ जोंनियाव माने गोरान खेथिखौ माव ओ होनब्लाबो न'आव जानायनि थाखायल' मावनाय जायो बेनि अनगायै माइ आबादखौनो गुदि खालामनानै मावनाय जायो ओ बेबायदि फालांगियारि ओ सुबिदानि थाखाय मावदों होनोब्ला मावदों होनोब्ला माइ आबाद आबो थाहैयो माइ आबादखौ माने बिब्दिनो हाथाय बाजारसिमाव फान आरो बेनिफ्राय आरो एसेबां गिदिर माने फालांगि मावनाय जोंनि जायगायाव दासिमाव नुनो मोननाय जाया बेनि अनगायै मैगं थाइगंखौ जानो न'आव जानो आन्थाखौ मावो बेनि उनाव ओ दखान बाजाराव फाननाय गावबा गाव न'खरावनो फाननाय बेबायदि आरो ओमफ्राय बुंनो थाङोब्ला इसेबां गिदिर फालांगि लाइनाव फाननाय बेबायदि नुनो मोननाय जाया बेनो आरो औ
जों थिंजाय माने नोंथां माने बेफोरजोंनो माने गोरान खि थि जोंनो गावनि जिउखौ माने गावसोरनि न'खरखौ सुंथायो नालाय बिनि थाखाय माने जोंनि थिंजाय माने गोरान खेथिखौ माने गोबांयैनो मावनाय जायो आरो माने आं नोंथांनि सिगाङाव बुंनो थाङो जोंनिथिंजायबो जेरै माइ आबाद नोंथाङा बुंदों माने जोंनिथिंजायबो माइ आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनो आरो ना थेवब्लाबो माने गोबां मावनायखौ नुनो मोननाय जाया आरो। खायसे खायसे मावो नाथाय बांसिनानो माने गोदान खेथिखौ मावनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो।
औ
बेफोरबायदिनो माइ आबादखौबो जेरै नोंथाङा बुंदों फानो होनदोंना नोंथाङाबो बेफोरबायदिनो जोंनिथिंजायबो जेरै माने गावनि न'खराव माने जानाया माने जानाया जेरै गोबां माने जायनि न'खराव जानो माने जाग्रा मानसिया गोबां गैया थेवब्ला माइफोरा आग्लायोना बेफोरखौ माने जोंनिथिंजायबो माने बिदिनो फानहरनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। माइफोरखौ
ओमफ्राय नोंथांमोननि जायगायाव मा मा गोरान खेथि महरै मा मा आबादखौ बिथा खालामनानै मावनाय जायो?
ओ जोंनि थिंजायथ' ओ बुंनो थाङोब्ला जोंनिथिंजाय माने बान्दा कफि, आलु फुलकबि, अल कबि, माने आलु बेफोरबायदि आबादखौ मावो आरो। बानलु बेफोरखौबो मावनाय जायो माने गोबां मावो बेबायदि मावनाय खौ नुनो मोननाय जायो आरो माने बोथोर लायै बोथोर जेरै माने बेफोरबायदि
औ
जायो आरो दा जेरै थासुमलिफोरखौबो जोंनिथिंजाय औ नोंथां खोनादों ना?
औ औ औ खोनाबाय
थासुमलि थासुमलिनि आबादखौथ' नोंथाङा मिथियो बेफोर आबादखौबो मावनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो
अ नोंथां जोंनाथ' समाबो जाबाय
उम नोंथां जाबायानो दे होमबा औ औ